हेलौ औ नोंथां ओ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नों थांजों आं मोनसे आयदा लानानै सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोन ओ नोंथांङा दसे फ्रिबा सावरायजागोन नामा?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ बे आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बैसागु बैसागु बैसागुआव जोंङो मा मा खालामो बा मा मा खामानि मावो बैसागुआव माबोरै जों बारहोयो नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ गुबैयै बुंङोबा जोंना बैसागोआ जोंनि ओ बर'फोरजों लोगोसे जोंनि बे आसामनिनो गासैनिबो रंजानायनि फोरबो आरो ना बेजों रंजानायजों लोगोसे बेयो जोंनि आसामनि गोदान बोसोर सोर हिसाबै जोंङो बे बैसागुखौ ओ फालियो बे मोननै रोखोमनि जों साननानै लानो हायो एबा गनायनानै लायो जेरै मान ओ सैमा ओ मोसौनि बैसागो आरो मानसिनि बैसागो
औ औ
मोसौनि बैसागुखौ जों ओ माला फालियोबा बे मोसौनि बैसागु जोङो सैथो दाननि ओ जोबथि खालार एबा दमासि जा बे खालि जोंङो बे मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। आरो मानसि बैसागुखौ जोंङो बैसाग दाननि सेथि ओ खालार खालिनिफ्राय जोंङो मानसिनि बैसागुखौ फालियो ओ
औ औ
बैसागुखौ जों माबेसे फालियो होनोबा जोंङो मोसौ थुखैनाय मोसौखौ जों थुखैयो जेला ओ बे मोसौ थुखैनायाव जोंङो ओ गोनांथि जानाय ओ मुवा बेसाद जेरै ओ फिथाय सामथाइ एबा जायखिजाया जेरै थाराइ ओ जेरै ओ दिग्लिग दि बिलाइ ओ बिफां
फोरबायदि
सानसे गोरनानै लानाय जायो बेजों लोगोसे जोंङो ओह गोबां जेरै गोनांथि जानाय फिथाइ जेरै फान्थाव पानाव नङाब्लाबो जेरै हालदै हालदै गोथां बे जो गिबियावनो सानसे सिगां मोजां बुथुमग्रोना लानाय जायो । जाहाथे जोंहा जि दिनखालि मोसौ थुखैगोन बेदिनखालि जोंहा जेबो हाखा दावर जाया । ओह बेनि थाखायनो बुथुम गोरना लानाय जायो
औ
बिनि उनाव ओ जे दिनखालि जोंहा मोसौ बैसागो बे मोसौ बैसागो खालि जोंङो फुङावनो सिखारनानै दुगैयै लोबै एबा गोथार जानानै जोङो मोनसे खाना एबा नङाब्लाबो जोङो दाला आरिफोरखौ लानानै बेयाव जोङो ना लाव फान्थाव जेरै हाल्दै गोथां एबा खामजलबिरि आरिफोरखौ जोङो । बेयाव मोजाङै हानानै लाग्रोयो । एबा फिसा फिसा खामनानै लायो बेनि उनाव जोंहा बे फिथाइफोरखौ जोङो माला सुनायखौ जोङो नुयो। जेरै वाइट औवाखौ दाननानै जोङो बेयाव आरुन रखुम बानायनानै जों बेयावनो बेफोर फिथाइफोरखौ सुयो सुनायजों लोगोसे बेयाव जोङो फिसा फान्थावि होनायजों लोगोसे बेयाव जों दैि बिलाइफोरखौबो जोङो सोफानानै होयो । लोगोसे थानायार आरो दिग्रिटि बिलाइ आरो मोखोनखौबो जोङो बेयाव खााफानानै होनायखौ नुयो । बे जेब्ला बेफोर खामानिफोराबो जोंना मोजाङै जाखङो जाखांनायनि उनाव जोङो जा गलियाव थानाय जा मोसोव
औ औ
बेखौ जोङो गलिनिफ्राय जा थाराय बे थारैजों जों मोसौखौ जाय जायगायाव जों मोसौ थुखैगोन बे जायागासिनो मोसौखौ बुज्रां बुज्रां लानानै थाङो । बे लाना थांनायनिानो जाबाय जाहाथे जोंनि मोसौफोरनि गोदोनि फोथायनाय दंमोनदि? बेफोरजों बयेबा जाहाथे मोसौआव जा बेमार आजार फोर ज खादों होननानै फोथायोमोन । बेनि उनाव जेब्ला बेखौ जोङो बुा बुयै बुयै लांनानै जोङो बुज्रां बुज्रां लांनाय ज जों साखाथिनो जेरै दंग' बिलो नङाब्लाबो जोङो दैसा आरि नङाब्लाबो जों न'खरनि ना ाबा थुखैयैनाय जायो । जेला बेफोराव जोङो लानानै थाङो । लोगोसेनो जोङो बेयाव गिबियावनो जों मोसौनो फोथाखौ फोननायखौ जों नुग्रोयो आरोना थुखैनायनि सिगां बे फोथाखौ फोखांनायनि उनाव जोङो दैयजों मोजाङै मोसौखौ थुखैयो थुखैखांनायनि उनाव जोङो बे मोसौनाव फिथाइ सामथायाइ फिथाइ सामथायाइ सारो जेरै फान्थाविफोरखौ जों सारनानै सारनानै होयो आरोना बे सारनाय समाव जोंहा सोलिबोबाय थानाय मोनसे खुगा मेथाइ दं जेरै लाव जा फानदाव जा जोंहानि मोसौ बोरै बोसोरै बोसोरै बारिबाय था । बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बरलन बायदि जा बेफोरबायसा खुगा ादैखौ खखांनायनि उनाव जोङो बे मोसौखौ ओ दुब्लि फोथाराव गांसो जानो था खाय जोङो । ओ मोखसौखौ हेगारनानै होनाय जायो आरोना। हेगारखांनाय ओ जा मोसौनि ओ गलियाव जा खानाय फागा बोराय बे फागा बोरायखौ जोङो ओ जेरै ओ दै सिङाव एबा हाब्रुआव ओ एफब नानै दोननायखौबो ओ नुयो आरोना । ओ बेनि उनाव ओ जेब्ला बेलासि सम जायो अब्ला बेलासि सम जानायाव जोङो मोसौखौ दुब्लि फोथारानिफ्राय होना लाना फैनानै गलियाव ओ फागा गोदान ए होजौ जों मोखौखौ खानाय जायो ओ बिनि उनाव ओ अखानायैनिफ्राय जाखायो जोंना मानसिनि बैसागो। बे मानसिनि फालियो होनोबा जेरै जोङो ओ फुङावनो दुगैयै लोबै जोङो गिबियावनो आ-आफा बोराइ बाथौनि सेराव जोङो ओ आलारि बाथि सावनानै आर'ज खालाम आर'ज खालामग्रोयो आरो एबा खुलुमग्रोयो जोङो ओ। नि जाहोना जाहैबाय जाहाथे जों मा ओ गोदान बोसोरा ओ एबा फैगोन फैबाय थागोन फैगोन बैसोर बोसोरफोरा जाहाथे जोंना मोजां मो जाङै थांनायनि थाखाय जोङो आफा बोराइ आ थौ निआव सेराव जोङो आर'ज खामनै एब बा बोर बियो जाहाथे जोंना बे बोसोर गोदानाव जो ओ जेबो दुखु दाहा एबा खैफोद आफोदाव आफोदाव जाहाथे जों गोग्लैया बेनि थाखाय आर'ज खाम खाङो खामो खामखांनायनि उनाव जोङो न' दा गिदिर जेरै आबै आबौ ओ जेरै आइ आफा नङा ओ एबा जोंनि बैसोनिस ख्रुइ ओ गेदेरसिन फोरखोखौ जोङो खुलुमो। ओ खुलुमखांनायनि उनाव जोंना ओ नै थानसालि थानसालियावबो जोंहा मोनसे ओ जेरै गासैबो गामिनिफोरा लोगो नांनानै ओ एबा गामिनि न'खर न'खर सुबुंफोरा ओ लोगो नांनानै बेयावबो जोङा ओ जमानो आरज गाबनायखौ जोङो नुयो आरो बेयावनो बेयाव जोंहा ओ गामिनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरखौ जोङो खुलुमो आरो उन्दैफोरखो जोङो ओ अनज्लायनानै जोङो बेयाव ओ रंजा खुसियै जोङो मोजाङै मोजाङै बे बैसागुखौ जोङो फालियो ओ बेगि मा जागायो मोसानाय बे मोसानायखौ जोङो बे मानसि बैसागोनि जों बेलासिनिफ्रायबो खायफाया बेलासिनिफ्रायबो जागायो नङा बोलाबो जोङो दाननि नैथि खालारनिफ्राय बे मोसानायखौ जोङो जागायो। जेरै बे जोंहा ओ मोसानायाव जोंहा जेरै गिबियावनो ओ गामिनिस ओ बोराय बुरै सेंग्रा सि सिख्राब सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो लोगो नांनानै ज'नो हानजा जानानै मोस थायो नङाबोलाबो जेरै बुरैफोरा बुरैफोरनि ओ हानजा जेरै बोरायफोरा बोराय फोरनि हानजा सिख्ला सिख्लाया गुबुन हानजा आरो गथ'फोरा गुबुन हानजा बेफोर बायसानो जोङो हानजा हानजा जानानै ओ मोसानो ओंखारबोयो आरो ना।
औ औ
बेयाव जोङो गिबियावनो जोङो मोसाग्रोयो गामिनि थानसालियाव ओ मोसा ओ खोनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जाहाथे जे जोङो बे बैसागुआव जोंहा सातदिन मोसानाय जायो जेला बे सातदिन मोसानायाव जोंहा जेबो जाहाथे जेबो दुखु दाहा एबा जाहा जेबो अलखदफोराव जाहाथे गोग्लैया बेनि थाखायनो जोङो बोर बिनो थाखाय जोङो गामिनि थानसालियाव ओ ओ मोसाग्रोनाय जायो बेनि उनाव थाङो जोङो दौरिनि न'खराव मोसानो। बे दौरिनि मोसाखांनायनि उनाव जों बे दौरिनि न'खरा जाखिनि हरो जेरै माइरं एबा दैरं एबा जायखि जाया रां रुफा जायखिजाया हरो बेफोरखौ जों लाना उनाव जोंना जागायो ओ गुबुन गुबुन ओ गामिफोराव थांनानैबो मो सायो नङाब्लाबो जोङो न'खर न'खर हाबनानै जोङो मोसायो आरो मोस एबा मागियो बे मागिनाय मोननाय रांफोरखौ जोङो ओ जेब्ला जोंना ओ मोसाखांगोन अब्ला जों बे रां माइ बा माइरंफोरखौ जोङो माइरंफोरखौ जेरै जोङो फाननानै जिखिनिु आरो रां बे रांफोरजों जोङो मा ओ‌ जाय जाय मोसानाय सुबुं फोर बिसोरजों लोगो नांनानै जोङो जालायनाय आरिखौ जायो आरोना।
औ नोंथां औ।
नोंसोर नोंथांमोननिस्राय बैसागुफोरखौ माबायसे फालिनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ ओ बैसागु होनना बुङोब्ला नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ बैसागुखौ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो। गिबियावनो जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो मोसौ मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुखौ जोङो गिबियावनो गिबि सान खालि जोङो फालिनाय जायो नोंथाङा जेरै बुंलांदों जे ओ नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोंनियावबो बेफोरबायदिनो मोसौफोरखौ थुखैनानै लाव फान्थाव बायदिसिना बेफोरबायदि ओ सारनानै जोङो ओ गिबि मोसौ बैसागुखौ ओ बारहोनाय जायो आरो जोङो जेब्ला जेब्ला मो-मोनायो जेब्ला मोसौआ मोनायो माने साना मोनायो बै मोसौ बैसागु खालि अब्ला जेब्ला मोसौआ फैफिनो अब्ला जों मोसौनो गोबां आदार बेसोरनो उदै बुंजासे आदार जाहैयो आरो जोङो बिसोरनो ओ गोदान भागा बा जोंङो फाथोनि मोनसे फागा फागाखौ जों बिसोरनो खानाय जायो आरो आलारि बाथि लगायनानै जों बिसोरनो खानाय जायो बा होनाय जायो। बेनिफ्राय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ नैथि बैसागु बा मानसि बैसागु खालिबो जोंनियावबो बेफोरबायदिनो ओ गिबियावनो फुङावनो सिखारनानै ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोंनियावबो बेफोरबायदिनो ओ आफा बोराइ बाथौनि सेराव ओ खर' गंग्लायनानै आलारि बाथि सावनानै ओ जोंबो बेफोरबायदिनो ओ बोर बियो आनान गसाइनियाव। जाहाथे जे जोंनि फैबाय थानाय सम बा जोंनि बोसोर गोदाना मोजाङैनो बारलांथों। बेनिफ्राय जोङो ओ जोंनि जा बेफोर फुजाफोरा जोबखांनायनि उनाव जोंनि जा न'खरनि गिदिर उन्दै बिदा फंबाय न'खरनि गिदिरफोरखौ जोङो मान होनानै बिसोरनो बिसोरखौ खुलुमनाय जायो। आरो जोङो उन्दैफोरखौ अनसायनाय जायो बा जों बिसोर नि थाखाय बेसोरखौ अनो बेनिफ्राय ओ थामथि बा नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै ओ बैसागुनि बै नैथि सानखालि बेलासे बा थामथि सानखालिनिफ्राय जोङो मोसानायखौ जागायजेनो। बे मोसानायाव जोङो जेरै जोंनि हारिमु जेरै जोंनि खाम फुं सेरजा जथा बायदि गंगोना आथरखा बेफोर बेफोर बेफोर मुवाफोरखौ लानानै बा जोंनि बे दामजु मुवाफोरखौ लानानै जोङो बैसागोखौ मोसायो आरो जों बे मोसानायखौ ओ बे मोसानायावनो जोंनि जा गाज्रि ओ गामिनिजों सोरजोंबा गाज्रि मोनलायनाय सोरजोंबा सैलायै बेफोरो जों ओ बे बैसागुआवनो जोङो बेफोरखौ ओ बाद दोननानै जोङो गासैबो गामिनि जमा जानानै जोङो मोसायो मोसानायाव जोङो सेंग्राफोरा गोदो गोदाय गोदो गोदाय बांसिन सेंग्राफोरा जोंना गामसा गानोमोन गामसा गामसा दा बेफोरबायदिनो मा आर'नाइ आर'नाइ गस्ला आर'नाइ फालि बेफोरबायदिनो सिख्लाफोराबो दख' दख'ना आर'नाइ फालि बेफोरबायदिनो खानायाव गोरजा बिबार बेफोरबायदि लानानै गामि गामि मोसानो थाङोमोन बा गामि गामि मो थिङोमोन बेफोरबायदिनो जेब्ला मोसानाया गुबुन गुबुन जायगा लाना जायगा जे खायफा जायगायाव से से माहा बा से माहा बा